हेलौ खोनादोंना नोंथां
औ औ खोनादों
नोंथांङा दायो फ्रिबा आ नोंथांजों दसे रायज्लायनो हागोन ना
औ हागोन औ खोनादों हेलौ हेलौ
नोंथां
औ औ खोनादों
बिदिब्ला जों दिनै नोंथांजों आबादनि सायाव रायज्लायनो हागोन ना?
हेलौ औ अ खोनादों मा होनदोंमोन नोंथांङा
ओ जों दिनै नोंथांजों आबाद मावनायनि सायाव एसे सावरायनो हागोन नामा?
औ औ हागोन दे
बिबदि ब्ला नोंथांङा दैज्लां बोथोराव मा मा बाद मावो फोराव मा मा होनो हागोन ना
औ खोनादोंना नोंथां
औ
ओ ओ ओ आं नुनायावथ' माने जोंनि ओनसोलाव बांसिनै दैज्लां बोथोराव बे माइ आबादनि सायावनो बयहाबो बा जोंनि ओनसोलनि साब साफ्रोम बर' न'खरानो बे माइ आबादनि सायावनो सोनारनानै थायो। खोनादोंनानै नोंथां
औ औ
हेलौ ओ ओ बे ओ माइ आबादनि सायावनो गाहायै सनारनानै थायो। ओ गुबुन आबादथ' जोंनियाव बिदि दैज्लां बोथोराव मावनायखौ नुनो मोननाय जाया। अब्लाबो जेनेबा न'फोराव ओंख्रि जानो थाखाय मैथा होनबा सबाय बिमा बेफोरबायदिनि जेनेबा न'खराव जानो थाखायल' आरो खनासे खनासे बा गाव गावनि बारियाव आबाद मावनायखौ नुनो मोनो। ओ बेनि अनगायैबो जिहेथु जोंनि ओनसोलाव दा दैज्लां बोथोरनि आबाद हिसाबै गाहायै माइ आबादानो होनखाबाय आंङो दहायनो ओ बेनिखायनो
औ औ
जेनेबा गाहायै माइ खौ जोंनि ओनसोलाव बयहाबो रन्जित मुंनि मोनसे ओ जेनबा ओ मा होनो रनजित ओ माइ होननाय मोनसे दङ बेखौनो बांसिनै गायो आरो जेनेबा मागो बैसागोआवथ' बर'फोरा फिथा जायोना बे फिथाखौ जानो थाखाय जोंनो माइब्रा बाय नांगौ जायो बेनिखायनो बे माइब्रा माइखौबो जेनेबा ओ एसे दब्लायसे बा दब्लायनै बेफोरबायदि ओ मागो बैसागुनि फिथा जानो थाखाय माइब्रा माइखौबो गायनाय जायो आरो जेनेबा जोसा दङ जोसा माइखौबो खायफा खायफाया गायो खायफाया गाया आरो ओ बेनि अनगायैबो माइ गोसोम होननाय मोनसे दङ नोंथाङा मिथिगौना माइ गोसोमखौ
औ औ
औ एनिबो ओ आबाद मावो गोबां नङाबाबो जेनेबा एसे एनै ओ मावनाय जायो आरो माने बे माइरंखौ जायोब्ला बर'फोरा बुङोना माने आंबो बुंनायसो खोनादों आरो बेमार आजार फोरा हामो होनलायनाय खोनादोंना नोंथां औ। दायो नोंथाङा बुंनो औ दायो नोंथाङा बुंनो हागोन ना नोंथांमोननि ओनसोलाव दा दैज्लां बोथोराव बा मेसें बोथोराव मा मा आबाद मावो? बेफोरनि बागै एसे फोरमायथिना होनो हागोन ना।
औ हागोन दे नोंथां। जोंनि ओनसोलावबो नोंथाङा बुंनाय बायदियैनो गाहायै माइ आबाद खालामनायानो गाहाय आबाद नङा होमब्ला नोंथां। जोंनि ओनसोलावबो गोबां न'खरावनो माइ गायनानै जायो। ओ गाहायै जोंनियावबो ओ जै बांला होननाय माइ आरो रन्जित बेनिफ्राय मास्राय नोंथाङा मिथिगौना
औ औ खोनादों।
औ बेफोरखौनो गाहायै गायनाय जायो आरो। बिब्दिनो नोंथाङा बुंनाय बदिनो जोंनियावबो मागो बैसागोआव जानो थाखाय माइब्रा माइखौबो गायनानै लायो।
औ
ओ बुंनो थाङोब्ला जोंनि ओनसोलथिं साफ्रोमबो न'खरावनो साफ्रोमनिबो न'खरावनो माइब्रा माइखौ मोननाय जायो आरो। ओ आरो बिदिनो ओ सासे सानैया ओ जोसा माइखौबो गायनानै लायो। जिहेथु बेखौबो बर'फोरा ओ बिदिनो मागो बैसागोआव फिथा जानाय समाव ओ एसे लगायनानै देनानै लायो नङा
औ नंगौ
उम आरो जोंनिथिंबो नोंथांमोननि बायदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि माइफोरखौ गायो जेरैहाय बेवहाय माइ गोसोमखौबो गायो आरो। ओ बेबायदिनो माइ आबादनि अनगायैबो जोंनि ओनसोलथिं ओ गोबां न'खरावनो खायसेया बेफार फालांगिनि थाखाय गुबुन गुबुन मैगं थाइगं गायो आरो खायसे न'आव जानो थाखायनो गायनानै लायो।
औ
नि गेजेराव ओ जों दैज्लां बोथोराव बहल जिंखा थाइबें आरो सबाय बिदिखौ गायनानै लानाय बेखौ जों नुनो मोनो। खोनादोंना नोंथां?
औ औ खोनादों।
आरो माखासे जेरैहाय हानो मोनो।
बेफोरनि अनगायैबो जेनेबा ओ माइ गायनायनि अनगायै म
बोथोरनि आबाद होननानै बुंङो।
खोनादों ना नोंथां?
ओं खोनादों।
जेनेबा माइ आबादा गाहाय होननानै मिथिबाय आंबो नोंसिनि ओनसोलाव। आरो बेनि अनगायै जेनेबा दैज्लां बोथोराव बोथोरानो जा बा मेसें बोथोरानो जा माइनि अनगायै बेलेग आबादफोर मावबावो नामा नोंथांमोननि ओनसोलाव
औ औ औ मावो।
औ ओरैनो मा मा आबाद मावनाय जायो नोंथाङा खोन्थानो हागोन ना एसे? खोनादोंना नोंथां?
जोंनि थिंजाय जिहेथु दैज्लां बोथोरनि
नोंथांनियाव एसे नेटवर्कनि प्रब्लेम जादों नामा?
मैगं थाइगंफोर मा बुंदोंमोन बुंफिननो हागोन।
ओ ओ आं नोंथांनि माथोखौ मोजां खोनायाखिसै।
हेल'
ओ
खोनादों नोंथां।
औ औ
ओ नोंथां सिगाङाव मा बुंदोंमोन बेखौ एसे बुंफिनाय जायो।
औ औ आ आं बुंदोंमोन जे जेनेबा दैज्लां बोथोराव गाहायै माइ आबादखौनो होन नोंथांमोननि ओनसोलावबो मावो होननानै जे आंबो मिथिबाय बेफोरनि जेन बे फोरनि माने माइ आबादनि अनगायै नोंथांमोननि ओनसोलाव गुबुन आबादफोर मावबावो नामा बेखौ बुंदोंमोन आं खोनादोंना नोंथां हेल'
औ-औ-औ
हो ओ
बेथ जों माइ आबादनि अनगायै बुंनो थांबा फोराव माखासे मैगं थाइगं फोरनि मादाव जोंना ओ ब्रा आ जोगोनार बहल
औ आरो ओ खोनादोंना नोंथां
जिंखा थाइबें बेफोर आबादखौ मावनाय जायो
ओ खोनादों
नोंथां
औ नोंथांनिया नेटवर्कनि प्रब्लेम जादों खोमा एसे दफा दफा खोनादवा खोनादवा जादों खोनादोंना नोंथां औ खोनादों
हेलौ
औ ओ हेलौ हेलौ
खोनादो जोबोद गोदोननाय आंना नेटाबबो एसे प्रब्लेम जाबाय बिदिब्ला दा जोङो सावरायनायखौ दोन्थ' जासिगोन नामा
औ दे
खोनादोंना नों